अ नै आं मिथिंगा नि बार जाफैदों नोंथां दुब्लि बारियाव
अ नोंथाङा जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय। नोंथां नोंथाङालाय जाखांबाय?
जानायालाय जाखांबायमोन नोंथाङालाय माजों जादों?
आंथ' नोंथां बिदिनो आलु फाजि आरो दाउदै जोंसो जादोंमोन
अ जोबोद गोथाव
ओ नोंथां ओमब्ला आं नोंथांनाव माने मोनसे कुइसन माबा सोंनो सोंथि सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
अ दे सों दे
माने जोंनि बे समाजावथ' माने मिथिंगायावथ' गोबां बिदिनो नो बिदुं बांनायनि दावराव दावसि जेंना जेंसि जालागासिनो आरोना बिदिनो हाग्रामा खामनाय बाय बदि रोखोम माने गोबां बिदुं बांनायनि जाहोनाव बिनि थाखायनो मा ने आं नोंथांनाव बे गलखारि बिदुं बांनाया माबारै जायो आरो बेजों माने मा मा खैफोद सोमजियो बिनि बागै आं माने नोंथांनाव एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो ना। नोंथाङा माने आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा? बेखौ एसे
ओ आंनाव जे जेसेबां ओ आंनाव जेसे बां ओ रोंगौथि दं आं बेखौ बिनि बागै जिहेथु जिहेतु ओ मुलुगनां
मुलुगनां दुंनाया जोबोद दानि जुगाव जोबोद गिख्रंथाव लामा लाना फैदों जिहेथु ओ मुलुगनां दुंनाय बिनि गुबै जाहोनानो ओ मुलगाव माने बुहुमाव ओ बांनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि जाउनाव सोमजिदो जिहेथु आ सुबुं माहारिया बाहायनाय गारि मथर ओ दारिमि बिनिफ्राय ओंखारनाय जिहेथु ओ उंखुदै उखुदैयाव जिहेतु थानाय ओ कार्बनडाइ अक्साइड गेस जाय ओ मुलुगना दुंनायनि जाहोन बिद बि जाहोन आ मुलुगनां दुं-दुंनायनि जाउनाव ओ गोबां जेंनाफोर
आ जेरै गिबियाव बुहुमनि साहा बाहागोआव थानाय आरो खोला बाहागो थानाय जेथु बरफ हाजो हाजोमायाव थानाय हाजो थिखिनियाव थानाय जिहेथु बर'फ लाथा खानै थानाय बर'फआ ओ गोबां ओ माने गोबारै आलिनो हमदों। गोबारै आवलिनायनि जाउनाव जिहेथु लैथो लैथोमा आं नि जिहेथु दै बेयो बांनो हम जिहेथु ओ लैथो लैथोमायाव ओ से मिटार बा नै मिटार बांनायानो गोबां बे जोंनि बुहुमाव थानाय बुहुमनि जे‌-जेहेथु बेसेबां बाहागोमोनलाय नैजिसे बाहागोमोन नामाथाय।
औ
जिहेथु नैजिसे बाहागो हा। जिहेथु नैजिसे बाहागो हा बाहागोखौ ओ गैयै खालामनो हायगोन। आ आरो मुलुगनां दुंनायनि जाउनाव गोबां माने ओ जिहेथु अरनबारि हाग्राबारि बेफोरो रांलांनो हमदों। बा मुलुगनांदों मुलुगनां दुंनायनि जाउनाव गोबारै अखा हानो हमदों। नङा‌ होमबा ओ गु गोबारै अखा हानायनि जाउनाव हाजो हाजोमायानि हाया गिसिगादों गिसि गानायनि जउनाव ओ थांलाय फैलाय लामा बा हाखर बाहागोखौ खोबनानै गोबां खहा खालामदों बिफां लाइ फाङा गुदों बिफां लाइफां गुनायनि जउनाव गोबां खहा जादों जिब जुनाथनि खहा बिदिनो आरो गोबां दङ मुलुगनां दुंनायनि जावनाव सोमजिनाय। गोबां जेंनाफोर दं बुंस' हायै जेंनाफोर दङ ओ जिहेथु मुलुगनां खोनादों नों?
औ खोन्दों।
आ मुलुगनां आ दुंनायनि मुलुगनां दुंनायनि जाहोनाव जिहेथु जोंनि बोथोरनि जिहेथु सोलायनाय जों नुनो मोनदों। गरम बोथोराव जोबोद गरम जानाय गोजां बोथोराव जोबोद गोजांनाय जानाय अखा बोथोराव जोबोथ अखा हानाय आरो जिहेथु जोंनि ओ सान ओ साननिफ्राय फैनाय जिहेथु ओ साननि जिहेथु रेडियास साननि जिहेथु बिदुं बेफा जिहेथु ओ खो ओ खोबथेनानै थाग्रा जिहेथु थोरफोफोर बैफोरखौ ओ गैया खालाम होदों। गैया हा जाहोनायनि‌ जाहोनाव साननि जिहेथु सोराङा मानसि माहारिनि बिगुराव नाङोबा गोबां
औ
बेराम सोमजिगोन। आरो जोंनि मेलेमावबो गोबां खैफोद लाबोगोन आरोना। ओ आंबो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंहरनो नागिरदोंमोन।
औ दे सों नोंथा।
आ जिहेथु जिहेथु एसिदआरि अखा हानाय माने जिहेथु बिस आरि अखा हानाया बोरै सोमजियो आरो मा मा खैफोद लाबोनो हागौ?
औ नोंथां एसिदारि अखा हानायनि बागैथ' आं माने इसेबां जेबो माबा रोंगौथि गैया थेवबो माने आं जा मिथियो बिनि बागै नोंथांनो एसे खिथानिसै आरोना। माने एसिदारि अखा औ एसिदारि अखा होनोब्ला माने गोजौआव बिदिनो गोबां रोखोमनि जाथाय सोमजिबाय थायो आरो जोमैजों जोमै बिदिनो
अ नोंथां ओ खोनादों आ एसिदारि अ खाया ओ जिहेथु साल्फार डाइ अक्साइड आरो कार्बन डाइ अक्साइडनि सौग्रावलायनायनि जाउनाव जायोमोन नामाथाय
औ औ नंगौ नोंथां साल्फार डाइ अक्साइड आरो कार्बन डाइ अक्साइद माने बिसोरनि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव माने बुहुमावहाय गोजौनिफ्राय एसिद अखा सोमजिफैयो आरोना बिदिनो एसिद अखा हायोब्लाथ' माने बायदि रो खोमनि सुबुं माहारिया एसिद अखाजों सिजानांगौ जायोब्लाथ' गोबां बिदिनो खा लोम जानाय गुजुनाय बिदिनो बायदि रोखोम माने जेंना बेरामजों माने भुगिनांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ औ ओ नोंथां ओ एसिदआरि अखा हानायनि जाउनाव जोंनि आबाद आरो जिहेथु दैमायाव थानाय ना ओ जिब जुनार बेफोरोनाव बोरै मा रोखोमै ख-हा खालामगोन खोन्थाहरनो हागोन
एसिदारि अखा हानायनि जाउनाव माने बिदिनो आबादफोराबो खायसे माने मोजां जा जाया आरोना बिदिनो मैगं थाइगं गायोब्ला बिदिनो देरनो रोङा जायो। खायसे माने बै बिद-बिदिनो जायोना बानलुफोरावहाय बायदि रो खोमनि बेराम जायोना बानलु बिफांफोरा बिदिनो बिजौ खिलिनो रोङै बायदि माने गोबां बिदिबो जानो हागौ आरो ना नोंथां आंनि बायदिब्ला बिदिनो आरो जिब जुनार ना बायदिसिनाफ्राबो माने बेनि गोहोमावहाय बिदिनो थैलाबायनानै दैयावहाय ख्रिफोराव गोजावलाबायनान थानो हागौ आरो नोंथां नोंथांमोनथिं होमबा माने बिदि जाखांबाय नामा?
जिहेथु ओ अ अख्राङाव जिहेथु बोथोरारि अख्राङाव ओ जिहेतु सालफार डाइ अक्साइड नाइट्रजेन डाइ अक्साइड आ जिहेतु बे अक्साइड आ ओ माने गेसफोरा आ माने गोजौ फारसे थांनानै जिहेथु अखा महराव गाहायाव गोलैफिन ओ बोनायनि जाउनाव जिहेतु जोंनि ओ माइ आबादा गोबाङै ओ माने रानलांनो हमदोंमोन ओ सुबुं माहारिया जिहेथु ओ माने बे अखाजों सिजायनायनि जउनाव गोबां गगा मोननाय खर' सा सानाय लोमजानाय आ बायदिसिना जादोंमोन जिहेथु दैमा दैसायाव थानाय एम्फौ एनला ना बायदिसिना बे दैया ओ बिस गोनां जादोंमोन। बे अखानि जाहुनावआ ओ जिहेथु इसिदारि अखा बियो बुंनो थाङोबा जोबोद गाज्रि बायदि मोनदों।
औ नंगौ नोंथां। औ
अह नोंथाङा आंनो फोरमायहरनो हागोननामादि बांद्राय अखा हाबा मा जायो बा अखा हायाबा मा जायो
औ
औ
मा रोखोमनि जेंना सोमजिनो हागोन
औ दे होमबा नोंथां खिथानसै आं माने मोननैबो रोखोमनि जेंना आरोना जेरै बांद्राय अखा हायोब्लाबो जेंना आरो खम अखा हायोब्लाबो जेंना आरो माने बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव बिदिनो गोबां बायदि बायदिसिना रोखोम रोखोमनि जेंना जेरै दैबाना जानाय बिदिनो बान्दो बायनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जेंना जायो आरो फारसेथिं अखा हानाया खम जायोब्लाबो माने खरान जानानै मैगं मैगं थाइगंफोरनो नांगौ जानाय दैया खमिलांओ आंखाल जानानै माने जोंनि फसल बारि बागानफोरा फुरा माने गोराननानै थानांगौ जा जायो आरो आरो खायसे माने बिदिनो अखानि सायाव सोनारनानै आबाद मावग्रा आबादारि फोराबो माने गोबां ख खहा जायो आरोना खरान जायोब्ला आरो फारसेथिं बांद्राय दैबानानि जानायनि जाहोनावबो अखा हाबाय थानायनि जाहोनावबो दैबाना जानानै माने मानसि माहारिया थानो जायगा गैया जायो जिब जुनारफोरा माने गोबां खस्थआव गोग्लैनानै नांगौ जायो आरोना माने मोननैबो रोखोमजों माने बाना आरो अखा हानाय माने मोननैबो बिराद रोखोमनि बांद्राय खरानाबो बांद्राय अखानायाबो माने जेंना आरो ना
औ औ नोंथां माखासे सुबुंफ्रा बुङोदि ओ दैबाना जायोबालायनो गोबां ना मोनजायो बिनि थाखाय बे जोबोद मोजां बे नोंगौना
नंगौ नाम थाखायथ मोजां
होम्बा ना मोनजानो थाखाय मोजां खिन्थु आबादनि थाखाय मोजां नङा नामा दैबानाया
आबादनि थाखायथ दैबानाया मोजां नङाखौनो होनजायो मानो होनब्ला आबादा दैबानाजों फुरा गाज्रि जाजोबो ना बिदिनो दैजों बुखारलांजायो गुनानै बिदिनो आबादफोरा गोराननानै थायो दै सिङाव गोबाव समसिम थायोब्ला औ नोंथां होमबा जोंनि सावरायनायखौ दोनथनोसै नामा औ दे